औ औ
उम खोनादोंना नोंथां उम
खोनादों खोनादों
उम
ओ नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होनना
उम उम दे सावरायनो हागोन दे
ओ नोंथांजों फरायनानै नायदेन जाहैबाय जोंहा मोजां सोलोंथाइ बेनि ज एसे सुंद'यै फोरमायना दानिसै आं सोंखांदों दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ जोंहा जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ जों लानाय नुनो मोनो दा बे रोखो सुबुं माहारि एबा मानसिनो ओ थांना थानायाव सोलोंथाइया गोनां थार जानानै फैयो गोनांथार बाहागो थांना थानायाव औ दा सोलोंथाइ नङाब्लाथ जोंहा थांना थानायाव गोबां रोखोमनि जेंना जों नुनो मोनो मानो होनोब ब्ला सोलोंथाइया ओ साख्रि मोननायनि थाख थाखायल नङा एबा जाफुंसारनि थाखायल नङा जोंनो सोलोंथाइखौ ओ औ औ।
से राहा आरोना सो सोलोंथाइ होनबाथाय माने साख्रि बाख ख्रि बेफोरनि थाखाल नोङा माने जिउआव गोबां सोलोंथाइनि गोनांथि आरोना। माने जोङो बहाबा थांनाय फैनाय जियानो जाया मानो सोलोंथाइ नङाबा जोङो जेराव बो माने आवगायनो हाया। जिखुनु माने जोङो आबाद मावनो थाखायबाबो सोलों थायनो गोनांथि आरो ना जोङो।
औ औ नोंगौ नोंगौ थारैनो दा बे रोखोमैनो जों नो सोलोंथाइया गोनांथार होननानै सानो दा जोंहा सोलोंथाइ खौ गोबां रोखोमनि एबा गोबां बाहागो खालामनावनो जोंहा जेरैहाय गुद गुदि सोलोंथाइ गेजेर सोलोंथा य। गोजौ सोलोंथाइ गोजौसिन सोलोंथाइ। बायदि बायदि रोख खोमनि बाहागो जोंनो नुनो मोनो। जेरैहाय जों गिबि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों हा उन्दै बैसोआव जा सोलोंथाइ लाजेननाय। बेखौ जोंहा गिबि सोलोंथाइ औ औ औ औ बेनि उनाव सोलोंथाइ लानायाव जों हा ओ गोसो होनांगौ आरो जों आ नांगौ बायदियै सों लोंथाय लानायाव गोसो होथारनांगौ मा
उम उम गोसो थायोब्लासो जों माने जाफुंसारनो हागोन सोलोंथाइखौ लानो हाग गोन मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लानो हागोन माने जेनेबा जोङो जिखुनुआनो जा जेनेबा सोलोंथायाव सोलोंथायावनो जा जि। खुनु जेन बा नों जेराव गोसो होदों जेनेबा माबा मोनसे मावनो थाङोबा नों बेयाव गोसो होआबा नोङो माने। साक्सेस जाखाया आरोना नोंनि। जि। जि मावनो लादों बियो जाफुङा थिग बेबायदिनो जेनेबा सोलोंथाइनि बिथ थिङावबो जो जोङो गाव गोसो जायोब्लासो सोलोंथाइखौ मोननो हागोन मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो गाव जि थां खि लादों बेखौ मोननो हागोन। बिदि आरो ना माने आरो खायफा खायफा खायफा खायफ बा माने खायफा खायफा पेरेन्सफोर थायो जेन इज बिदिनो सोलोंथाइनि थाखाय सोलोंथायाव माने हेंथा। थायो सोरबा सापर्टबो होयो आरो सोलोंथाइ मानोना माने खायफाफोरा सानो जे सोलोंथाइखौ साख्रि बाख्रिनि थाख ल' होननानै आरो खायफा ओरैबायदि मानसि थायो जे एसेबां गिदिर सोलोंथाइ लाबाय बा एसेबां गिदिर फरायनानै दासिमहालागै माने ओरैनो दङ' ओरैनो हाजिरा खामला मावनानै दङ साख्रि गैया बाख्रि गैया बेबायदि होनो बा जेनेबा जोङो सा ख्रिनि थाखायल' फरायो सोरबा साख्रिनि थाखायल' सोलों थाय लायो बे नङाना बाथ्राया माने जों सोलिलांनो थाखाय थांनानै थानो थाखायनो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनोथ' जेनेब बा गोदोनि माने जुगा डेभ्लप नङामोन ना जेसेबांनो जों सोलोंथाइ लागोन एसेबांनो जोंनि माने निउ जेनेरेसोनफोराबो डेभेलप जालांगोन आरो जोंनि जायगाफ्राबो डेभेलप जालांगोन
नंगौ सैथो औ औ।
आरो जोंनि साननायफ्राबो मोज जां जालांगोन।
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो दा दा बुंबावनो सानो दा जों सोलोंथाइ लानाय समाव लाइमोनफोरखौ ओरैबायदि नुयो जोंहा बायदि रोखोमनि खोथा नुजानाय जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ सोलोंथाइ लानाय स जोंहा बायदि रोखो खोमनि जौ जुवा निसा बुस्थुफोरनि ओ जानगाराव थानांगौ जायो मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरनि गोजानाव थायोब्लासो जोंहा ओ गोग्गो सोलोंथाइ लानो हागोन नालाय थिग बेनिखायनो जों खायफा खायफा नुनो मोनो ओ लाइमोनफोरखौ जा सोलोंथाइ लानाय समाव बिथांमोना ओ जौ जिया जौ जुवाजों गोदो हाबनानै थानायखौ जों नुनो मो जायनि जाहोनाव ओ लाइमोनफोरनि जिउआ ओ खोम सिनि लामाथिं साग्लोबसारनाय खौ जों नुनो मोनो। बे रोखोमैनो
उम आरो नै बेफोरबायदि जेनबा जेनबा जोङो लाइ माखासे लाइमोनफोरा जेन सोलोंथाइ लानो बेफोरबायदि माखासे माने गाज्रि लामाथिं आगान होयो गाज्रि लामाथिं आगान माने इस सोरो न'खरनि फोरनि थाखायबो जायो आरोना पेरेन्टसफोरनि थाखायबो जायो जेनेबा गथ'आ फरायसालियाव था थांदों होननानै बिसोर फरायदों होननानै बिस माने फरायसालियाव थांदों गथ'आ फरायहैदों दे बिदिल' स साननानै थाग्रा मानसि जेन माने थांनानै फरायसालियाव थांमारदोंना थांमाराखै फरायनो थांमारदों ना थांमारा खै ना बहाबा बेरायना थाहैदों ना जाना लोंनानै थाहैदों बेफोरखौ जो जोथोन लानांगोन आरोना। आरो जेनेबा फरायसालिनि फ्राय गथ' फैदों फरायसालिनिफ्राय गथ'आ फैदोंबा फरायसालिनिफ्राय फैनाय गथ'खौ नोङो जेनेबा फरायदों फरायाखै न'आव फैनानै बो फरायदों फरायाखै आरो सानफ्रोमबो जोङो चेकिं खालामनांगोन आरोना फराय सानि बेगफोरखौ जेनेबा बेगाव एबा इसोरो जों जाय माने खालामा बेफोरबायदि माने स्टुदेन्ट फोरा बिदिनो गाज्रि लामाथिंजाय आगान होनो नागिरो आरोना मानो होनबा जेनेबा बेफोरबायदिखौ जोङो थाब नायाबानो जेनेबा जोङो सेक खालामाबा जोथोन लायाबानोथ' जेनेबा बियो गाज्रि लामाथिंजाय थांनो माने
खाबु मोनो औ खाबु औ औ नंगौ सैथो थिग बेबदिनो औ दाहाय बे बेनि उनाव जोंहा बुंबावोब्ला गोबां मोजां लाइमोनफोरखो बा एबा फरायसाफोरखौ जों गोग गो सोलोंथाइ लानानै एबा मोजां सोलोंथाइ लानानै गोबां रोखोमनि मोजां मोजां खामानि एबा जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनो गावनि आख खायाव आथिंङाव गसंथानो हानायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैना जोंहा बेनि बेलायाव बुङोब्ला जोंनि जा आइजो एबा हिनजावसा माहारिफोर खौ बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां जौगासारनायखौ जों नुनो मोनो आथिखाल आथिखालनि मुगायाव ओ गोदोबो दङमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव गोबाङैनो जौगासारनानै गावनिया आथिङाव ओ गसंथानो हानाय खौ जों नुनो मोनो। जोंहा ओ हि हिन्जावसाफोरासो जोंहा गोबां रोखोमनि जौगाबोनाय ओ सोलों थाइनि बिथिंआव जौगाबोनायखौ जों नु नुनो मोनदों आथिख दिनाव थिग बेबादिनो ओ
आरो दानि दानि फरायसाफोरा सोलोंथाइनि नामाव ला सोलों थाइनि नामाव बिसोर बुहुत बिदि जेनेबा जोङो मेट्रिक पासआनो जाबाय ओइस एस क्लासानो जाबाय बिदि जाखांनाय लोगो लोगो सोलों बोरैबा जुदि पास जायो अब्लाना पेरेन्टसफोरखौ बुहुत दिगदार खालामो आरो पास जानायनि नामाव बिसोरो गारि बिगोन मबाइल बिगोन जेन माबा बिगोन बिनायनि उनाव बिसोर गावसोरनि लाइफखौ गावसोर नों बरबाद खालामनानै लायो फरायनायाव ओम बावगारलाङो बिसोरो जे जे दावगालांबावनांगौ जोङो खौ बावगारलाङो
नोंंगौ थारैनो
बेफोरावनो सोरनिबा सोरनिबा जिउआ बेफ नखरावनो जोबनोबो जोबनानैबो थाङो बुहुत नुबोबाय जोङो बाराद्राय खुसियाव जोङो बिमा बिफायाबो खुसि जानानै बा माबा जानानै होसिगोन गारि मथ होसिगोन होनानै बेफोराव जोबोद जिउ गोमाब
ख आ ओम ओम औ ओ थारैनो एसे आगोलावसो नोंथाङा बुं बुंलांबाय जा मबइल बिनाय ओ बारे बारे दा जों नों ओ आथिखालनि मुगा मुगाया गोनोखोआरि मुगा दा जोंहा बुङावनो जोंहा गोबां रोखोमनि ए फिननाय एबा ओ सोंलुफोरखौ जों मोनो औ औ अनलाइननि गेजेरावनो दा मानि बिथिं जोंहा मबाइलखौ ओ मोजां बाहायोब्ला सोलों थाखाय मोजां आरो गाज्रि बाहायो ब्ला जोंहा गावनिनो ओ हामा एबा गाज्रि थिग बेबादिनो जोंहा मोजां सालायो जब्ला मोजां हामा सालायोब्ला हामा थिग बेबायदिनो जोंहा माबे जानबुंनि जोहै जोंहा गोबां खोथा मोननो हायो फिननाय सोंनाय सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां हेफाजाब मोननो हायो
ओम माने दानि दानि जुगाथ' इन्टारनेटनि जुगानो जाहै नालाय मबाइल नङाबा जेनेबा जानबुं नङाबा जों सोलिनो हा हाया बे सैथो थो बिदि होननानै जे जोङो मबाइल जों बाहाय जाफिनांगोन बे नोङा आरो ना जों। सो मबेलखो बाहाय नागौ फिननांगौ बे खोथा नोङाना जेनेबा जोङो मोजां खामानिनि थाखाय बा नायनांगौ मबाइलफोरखौ।
ओम ओम नंगौ नंगौ सैथो।
ओम।
आ बिदिनो जोंहा सोलोंथाइ बुङोब्ला जों हा आ जि फरायनायखौल' जों सोलों बुंजाया जेरैहाय जोङो गुबुन सासेनि फ्राय खोथा बाथ्रा मिथिनायाबा मा खालामदों मा खालामा बेनि मिथिना लानायखौ जों सोलों
अ बेखौबो सोलोंथाइ होननानै बुंनो हायो। जेन जेनेबा दा नों जों आंजों रायलायबाय बा आं आं मिथियैखौ जेनेबा नों आंनाव आंनिफ्राय सोंना लानानै नों मिथिबाय बेखौबो सोलोंथाइ होनगोन। आरो खायसे बाथ्राखौ आं मिथिया मिथिया फ्राय आं नोंनिफ्राय सोलोंना लाबाय दा बेखौबो सोलोंथाइ होननानै बुंनो हागोन आरो। ना?
नंगौ थारैनो सैथो जेरै ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला सासे आबा दारिनिफ्राय ओ आबादखौ माबादि रेहाय मावनाय जायो मा बादि हाय माबाद नि नेमखान्थि मावनाय जायो आबादखौ बेनि बागै जे मोनथिना लानायखौबो जोङो फोरमायनो हानाय औ सोलोंथाइ होनना बुंनाय जायो मोनसे औ औ औ जेरै बायदि जायगायाव थांनानै बायदि जायगानि नेमखान्थि आसारखान्थि जि ओ गाननाय जोमनाय बायदि बायदिफोरखौ जोङो सोलोंना लाबोनायखौ मोनसे सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो थिग बेबायादिनो औ गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ जों नुनो मोनो जिउआव सोलोंना मोनो सोलों फोरोंनो मोनो मोनथिखौ मोनथिनो मोनो नङा होमबा औ बायदि रोखोम नि सोलोंथाइबो जों मोनथियो बुजियो थिग बेबायदिनो सोलोंथया गोनां थार होननानै साना लायो आरो जोंनि इउन थांना थानायाव ओ सोलोंथाइआ गोनांथि सोलोंथाइ गैयाबा जिउआ आस' खान्दा होननानैबो सानना लानाय जायो दा बिदिन्थि महरैनो जोंहा जे थाङा मानोे जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथार जानानै फैयो नंगौ नंगौ होनना औ औ औ बेनिखायनो जोंहा एसे हायो गावनि आन्था ओ एसेब्लाबो जोंहा सोलोंथाइ लान लाथारनांगौ मानो होनोब्ला उनावहाय
जाहाथे इयुनाव जोङो जाहाथे जोंनि उनाव आख' फाख' जाहैया
औ औ नंगौ
जाहाथे रावजोंबो मानो होनबा जोंनि माखासे बिदिनो बिदिनो बुहुत मानसिफोर दङ जाय सोलोंथाइ लाजोबो बा सोलोंथाइ लानो हायि बिदिनो मानसिफोर दङ लांनानै बहाबाथ' थगाय जायो बहाबा फानजायो बेनि थाखायनो सोलोंथाइया गोनांथार आरोना मानो होनबा नोंखौ बहाबा लांदोंबा नों मा जायगायाव लांदों बे मिथिला मानो थाखाय लांदों बेखौबो मिथिला बेफोरनि थाखायनो मानो सोलोंथाया गोनां आरोना औ दे दे